औ
नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां
हेल'
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादो नोंथां खोनादों
ओ नोंथांजों आङो दायो आबहावा एबा मिथिंगाखौ रैखाथि लाखिनायनि फारसे फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नों
औ नोंथां दे सावरायनो हागोन दे
ओ बिदिबा आंनो जागायनोसै नामा नोंथां
औ औ दे दे
ओ नोंथां जोङोआथ' मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय एबा आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो बिफां-लाइफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
ओ जायनि थाखाय जोंहा हाग्रा बंग्रा बिफां-लाइफां दानफायनायखौ जोङो खमायनांगोन गोन जोंहा बेराफारसे मिथिंगाखौ जोङो बयबो मोजां मोननो रोंनांगोन मिथिंगाखौ अननो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
नोंथाङाबो नोंथाङाबो मिथिंगा एबा आबहावा खाथिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन आतसा मिथिंगा होनना बुङोबा मिथिंगाया मानसि नि थाखाय बिराद गोनांथि नङा होमबा मानसिनि थाखायल' नङा जिब जुनारनि थाखायबो मिथिंगायाजों बिराद गोनांथि आरो दा मिथिंगाखौ जुदि जोङो आबहावाखौ जों गुबुंले खालामना लायोबा मानसिनि जिउ एबा जिब जुनारनि जिउआव बिराद खैफोद गोनां जायो आरो दा ओ दा नोङो दा नों हमनानै ला बिफां-लाइफां गैयाबा जोंनो अक्सिजेना जोंना खम जायो हा जोङो बिफां-लाइफांनिफायसो जोङो अक्सिजेन लायो दा बिफां -लाइफांखौ जुदि जोङो फोजोबना लायोबा मानसिया हां लानो एसे पब्लेम जायो माने। आरो जाय जायगायाव बिफां -लाइफां फां गैया आबहावाया गुबुंले बैफोरबायदि जायगायाव माने नांगौ रोखोमनि अखाबो मोना आरोखि। जायनि थाखाय जों अखा मोनाबा जोंहा माखासे जिउ खुंनायाव आबाद मावनाय बायदिसिनाफ्राव जोंहा प्रब्लेम जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो आबहावाखौ आबहावा आरो मिथिंगाया जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो जों साफा खालामनाबो लाखिनांगोनमोन मानो होनोबा आबहावाया बिनि थाखायबो गुबुंले जायो जे जोङो मोनफ्रोम नों जायगाफोरावनो थां माने जोंनि ओनसोलाव आरोना नोङो मा माखासे लेथ्रा लेथ्रि गारनाय बा प्लास्टिक बायदिसिना गजाय मोनसे जायगायाव गारनाय गैया आरोखि मानो होनाबा जेराव मोनो बेहायनो गारो बैफोरनि थाखायबो माने आबहावाया गुबुंले जायो आरोखि जायनि थाखाय बेनिफ्राय गेस सोमजियो गेस सोमजिबा बे गेसा गाज्रि एबा मानसिनि देहायाव हाबनानै मानसिखौ लोरबां खालामो मानसिखौ बेमारि खालामो थिग बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो आबहावाखौ माने रैखाथि होनांगौ जायो आरो दा
औ
आबहावानि जोङो मोनसे गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेरायनो थाङोबा ओरैबायदि साफा लाखियो जायगा जायगाफोरखौ हो जाय जायगा जायगाफ्राव माने प्लास्टिक गांसे नुवा बा बायदिसिना मोनसे लेथ्रा बुस्थु नुवा आरो ओरैबायदि साफा खालामो मानो होनबा बैफोर गुबुन हादोरफोराव माने साफा खालामबाय थाग्रा मानसि दंखायो आरोखि दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोना आरो मानो होनोब्ला नों गुबुन जायगा फोरावबो बेबायदि जे नों फांसे दंफां दानोबा फांब्रै फांबा गायना होयो आरो बिसोरो खिन्थु जोंनि जोंनि बे ओनसोलफ्राव जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोना आरो मानो होनबा दा जोंनि ओनसोलफोराव मिथिंगाखौ आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुयो जायनि थाखाय जोंनि ज फोराव दा गोदान गोदान हादान सिफायो बिफां लाइफांखौ दानो बेफोरबायदि आरो
औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
जाहाथ' मिथिंगा होनना बुङोबा मिथिंगायाथ' जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दा नोंथाङाबो माबाफोर एसे मिथियोबा एसे बागै फुवारनानै बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो होननानै बुङो मिथिंगा मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आबहावा एबा मिथिंगाजोंथ' मोनसेयानो जायनि थाखाय जोंना आबहावा गुबुंलेखौ आबहावा गुबुंले जानायखौ जों रैखाथि लाखिनोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो कारखानाय एबा फेक्टरि गायसननायफोरखौ बन्द' खालामनांगोन जायनि थाखाय बेफोरनि कारखाना एबा फेक्ट'रिनि सावगारनाय उखुन्दैया जोंनि अक्सिजेनजों गोरोबना थायो जायनि थाखाय जोंहा हां लानायाव जों सुबुं माहारिया गोबां खस्थ' खस्थ' मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जायनि थाखाय जायनि थाखाय जोंहा हां लानायाव गोबां खहा जाबाय अक्सिजेननि बिबाङा खमायबाय जायनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफाङा खमायबाय बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ गोनांथि जाबाय जोंनि बुहुम बुहुमावनो गोबां अक्सिजेना खमायनायनिख्रुइ खमायनो हमदों बेनि थाखाय जोंहा अक्सिजेन खमायनायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं माहारिफ्रा हां लानो गोबां खस्थ' मोनदों जिउ खुंनायाव जिउ राहा खुंनायाव गोबां खस्थ' मोनदों जाय थाखाय जोंहा बिफांखौ फांसे बिफांखौ फांसे दानफायोब्ला जोंहा फांनै फांथाम फांब्रै फांबाखौनो गायनांगोन जोङो जायनि थाखाय राय। जोंहा आरो दानि दिनावथ' नोंथाङाबो नुखादों मोनथिखानाय जानांगौ गारि मथरा लोब लोब बारायदों हबाय जायनि थाखाय बेफोराव थाव डिजेल पेट्रल सोनानै सावगारनाया बारानिखफ्रायुइ बारा जाबोनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां।
जायनि थाखाय जोंहा बेनिखायनो मिथिंगा खौ जों रैखाथि लाखिनांगौआ गोबां जोंनि थाखाय गोनांथि। बिफां लाइफां गायनांगौ बिराद बारायनांगौ बिराद गोजोंनि थाखाय गोनांथि जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मिथिंगाखौ गोबां गासैबो नंगौ नोंथां
औ औ
मिथिंगाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय
हागोन दां हागोन दां हागोन आङो आं सानो आरोना बिदि मिथि मिथिंगाखौ जोङो रैखा खालामनोबा एबा मिथिंगाखौ जोङो मोजाङै लाखि लाखिनोबा ना जोङो साफ्रोमबो न'खरावनो ह साफ्रोमबोख गावनो गावबा गावनि जायगाखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। जे दाखोर दालाफोरखौ जोङो मोजाङै मोनसे जायगायाव गारनानै सावना होनांगोन। आरो मोनफ्रोमबो न'खरावनो साफ्रोमबो ना? गावबा गावनि न'आव जोङो बिफां लाइफां गायना लायोबा जे मिथिंगानि मिथिंगानि बे गुबुंलेया एसेबाबो सहाय मोनगोन आरो
दां द जोङो बेफोरबायदि खामानि गोम मावनो हायोबा मिथिंगाया सोमखोर महराव फैगोनखौ आं नुयो आरो मेनलि जायनि थाखाय जोङो मिथिंगाखौ होनना बुङोबा जोंहा बिफां लाइफां बिफां लाइफांनिफ्रायनो जायो नङा होमबा दा बिफां लाइफां थायोबासो बे जायगायाबो समायगोन मिथिंगायाबो मोजाङैनो थागोन आरोखि सार नोंथां औ दा आंनि आंनि साननायाव ज बे बेफोरबायदिनो गावबा गावनि न'खराव जे जोङो नांगौ रोखोमनि बिफां लाइफां गायना लागोन आरो दाखोर दालाफोरखौ जोङो मोनसे जायगायाव मोजाङै सावगोन थिग बेफोरखौ जोङो मावबानो मिथिंगाया एसे एसेबाबो रैखा मोनगोन आरो गुबूंग्ले जानायनिफ्राय दा नोङो हमनानै टाउन सहाव थां जोंनि ओनोलनि टाउन सहाव थां मोन रनानै मोजां जायगा गैया आरो नों जेराव थां देहायनो नोङो बिराद लेट ज नुयो आरो थांनानैहाय जोङो दा जोंनि जोंनि नोगोराव जोङो हमना गुवाहाटि बायदिखौनो बुंबाय बेफोर जायगाफोराव थाङोब्ला ओरैबायदि लेथ्रा जाया दे नोङो दसेसे समबो नोङो बबेबा जायगायाव गसंना थानो हायाबानो दि लेथ्रा मोनामो दा बैफोरबायदि बफोर बेफोरबायदि जायगानिफ्रायनो जे आबहावाया गुबुंले जायो आरो
आंनि नुनायाव दा बेफोरखौ जो फोजेनोबा जोङो बैफोर जायगाफोरखौ जों साखोन सिखोनै लाख सखिनांगोन जे गाव बाहायनाय गावनि जानाय लोंनायनिफ्राय जोङो बेफोरखौ जोङो गारनाय बेसादखौ जोङो मोनसे जायगायावनो गारना दोननांगोन।
अ दा खोनादों। दा दा जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि कम्पानिफोर फैबाय। जाय कम्पानिफोरा मिथिंगाखौ गुबुंले खालामो मानो होनबा बिनि जोङो